खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा सम मोनगोन ना दसे सम
औ नोंथां बुंनो हागोन।
नि सायाव सावरायनो थाखाय सानदों आरो नोंथांजों औ न'खरनि सायाव सावरायनोसै
जागोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हासिगोन।
औ दा न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जों जाय जेराव थानानै जों उन्दैनिफ्रायनो जेराव थानानै जों थैजासिम जाय जाय जेराव थानानै जों गावनि दुखु सुखु उम ज' खालामनानै दुखु सुखु जायजों जों जायनि गेर जाय जेराव थनानै जों फोरमायलायो सावरायलायो बेनो न'खर होननानै बुङो नङा होमबा? जेराव मोनसे मोनसे मोनसे न'खराव ओ आइ आफा बिदा फंबाय आरो आबै आबौ गासिबो ज' जानानै थालायो बेनो मोनसे न'खर आरो
नोंगौ नोंथां
नखराथ' बे मन्दिर बायदि जेराव जोङो गुबुनजों हायाब्लाबो माने गावनि न'आव थानानै मोजां मोजां बिदिनो बा बाथ्रा रायलायनो हायो आरो माखासे खोथा रायलानानै जोङो गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो ओ न'खरा गोदो गोदोनिफ्रायनो जोङो बर'फोरा न' न' बानायनानै नखर लुनानै गामि दानानै संसार जाबोनाय मानसि उम जेनेबा
नंगौ नोंथां
बर'फोरा बेनि उनावहाय नखर न'खरखौ जोङो गुबैयै मोननै रोखोमै मोनो ओ जेनेबा जयै थानाय आरो आलादायै जायखौ जयन्ट फेमिलि आरो सिंगोल फेमिलि होननानै बुङो ना दा बे ओ जयेन औ जे जयन्ट फेमिलियहाय गोदो गोदोनि दिनावहाय जयेनट फेमिलिया बांसिनै दङमोन आरो जोंनि गेजेराव ओ जेरैबायदि गोदोहाय ओ माखासे माखासे से गोदोनि सुबुंफोराहाय माखासे फिसा फिसौ गोबां दङ थायोमोन ना खाङोमोन बेनि उनावहाय बांसिनानो बिदा फंबाय बिदि जुदायैनो थानानै मोनसे न'खराव खौसेयै थायोमोन बिनि बिनि फिसा बैनि फिसा ज' जालायनानै बिदिनो न'खरा बुरजा जायोमोन आरो बिनि उनाव ओमफाय उनावहाय सिंगोल ओ आथिखालावहाय बांसिनै सिंगोल न'खरा बांसि न जोङो नुनो मोनो हारसिङै जेरैबायदि ओ फिसा फिस बिमा बिफाल' आरो फिसा फिसौ बिदि थानानै जोङो ओ हारसिं न'खर खुंनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो बे न'खरनिस सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो गावनि मोनदांथिजों
जागोन नोंथां आं फोरमायनि लानि जे न'खर होननानै बुङोब्ला नोंथां जे न'खरानो जोंनि गिबि ओ सोलोंथाइ होगिरि हो होननानै जों बुंनांगोन जे गावनि न'खरानो मोनसे मन्दिर बायदि जों जेरावखि थाङा मानो जेखि हाबा मावा मानो जों गावनि न'खरावनो फै फैफिनो नङा होमबा नोंथां
ओं नोंगौ नोंगौ
दा बैफोर न'खरा दानि दानि समल' नङा गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोंनि न'खरा सोलिबोगासिनो दङ। नङा होमबा नोंथां दा बि बै न' खरनि गिबि एबा गाहाय दैदेनगिरियानो जाहैबाय। गाव गावनि बिमा बि फा नङा होमबा नोंथां।
ओ नोंगौ नोंथां।
बै बिमा सानै बिमा आरो बिफा बैसोर सानैनि दैदेननायावनो गंसे न'खरा मोजां लामाजों थाङोबा मोजां जागोन आरो गाज्रि लामा लायोब्ला गाज्रियाव थांगोन। बिनिखायनो गंसे से न'खर सामलायगिरिनि आखा यावनो थायो। खरावहाय जाय गथ'आ मोजां हुदा बा मोजां आखु सोलोंगोन बै न'खरा उम गावनि जायगानिजों लोगोसे गासै बुहुमावनो मुंदांखा जागोन। एबा बयजोंबो मिथि जागोन नाथाय गा ज्रि मुं लायोब्ला बा गाज्रि आखलखौहाय ओ न'खरनि दैदेनगिरिया फोरोङोब्ला बै गाज्रि मुंजोंनो गासिबो मुलुगावहाय गाज्रि होननानै मिथिसार जागोन नङा होमबा नोंथां।
उम सैथो थारैनो सैथो नोंथां।
दा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय सिंगोल पेरेन्टस आरो ओ जयैनो थानाय होननाय दंमोन ना मोनसे बुंदोंमोन ना दा बे बेलायावहाय बैफोर ओ गोदोनि समावहाय जोंहा जोंनि न'खर न'खरावहाय जयन्ट फेमिलिखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन होनदों नाथाय दानि बे आथिखालनि मुगायावहाय गासैबो सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानाय लानाय आरो सोलोंथाइ मोननायनि थाखायनो बैफोर। जे जयन्ट फेमिलि बैफोरखौहाय बांसिन बानायखौ नुनो मोनबाय। नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनावहाय बिसोरो संसार ओ जानाय जे गथ' सासे मोननाय लोगो लोगोनो गावबागाव सिंगोल थानानै थानो मोजां मोनग्रा जाबाय।
औ थानो लुबैयो औ नंगौ।
बेनिखायनो ओ न'खर होननानै बुङोब्ला जों न'खरखौहाय गंसे मन्दिरजों समान होननानै जों बुंनो हायो।
आ बेबायदिनो न'खर जेनेबा न'खराथ' आथिखालाव गोदोनि बायदि बिदि जयन्ट फेमिलि बांद्राय नुनो मोना थेवब्लाबो नोंथाङा एसे गोदो नखरा गोदोनि न'खरा माबायदि जायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि जायोमोन बेनि सोमोन्दै सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलायदों आरो
जागोन नोंथां। गोदोनि न'खर होननानै बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय न'खरावहाय ओ सासेनि बांसिन बा सानै साथाम साब्रै साबासिम गथ'फोर थायोमोन दा बे बैनि गेजेरजोंनो न'खरा ग्रोम ग्रोम बारि बागान मावनाय दांनायफ्राबो खोब मेहेरगोनाङै गंसे न'खरा दैदेनजायोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय आ न'खर गंसे न'खरावहाय ओ हाबा बा जुलि जानायनि उनावहाय गथ' सासे बा सानैल'खांनायनि उनावहाय सिंगोल न'खर खालामनानै बिसोरो जे बै गोदोनि समनि जे जयैनो थानाय न'खर बेबायदिखौहाय मोजां मोनै मोननै जालांनायखौ नुनो मोनदों
औ थारैनो नंगौ जायनि जा जाहोनावहाय हारसिं हारसिंनो बांसिनै आथिखालनि मुगाजों गोरोबनानै हारसिं हारसिंखौ मोजां मोनग्रा जालांबायना सुबुंफोरा बेनिखायनो ओ माखासे गोदोनि बि जयन् फेमिलि थानाय समावथ' गोबां खानिफ्राबो एसे गोसा जासिनोमोन नालाय गोबां मोसौ मोसौ मोसौ मैसोबो लायोमोन। दाउ अमा बिदिनो गोबां हांसो आरि फिसिनानैसो जिउ खुङोमोन बर'फोरा बेखायनो ओ बेफोरबायदि फेमिलियाव थानाय लोगो लोगोनो जोङो फाला रानलायनानै ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदिफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो खोनानोबो मोनबोदों। बेनिखायनो आरो गोदोनि
बे समावहायथ' जेब्ला जों जयन् फेमिलिमोन अब्लाथ' बेफोरबायदि ओ सोलोंथाइफोर बिदि गैसोआमोन ना लानाय आथिखालावसो सोलोंथाइखौ बांसिन नोजोर होनानै सोलोंथाइनि बिथिङाव मानसिफोरा बेस्थ' जालांजोबनायनि थाखायनो बेफोरबायदि फिसा फिसा फेमिलिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंथां
औ
दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां जे न'खर गोदोनि समनि न'खर आरो आथिखालनि समनि न'खरा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै। मानो मारै होननानै बुङोब्ला जे गोदोनि समावहाय गामियावनो थानानैहाय बयबो गामियावनो थानानै बयबो ग्रें ग्रेेंङै रायजो जायोमोन नाथाय नाथाय आथिखालनि समाव बेवहाय एसे सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगोनो गामिखौ नागारनानै ओ सहर फारसे थांनानै रायजो जाहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गामियाव थानाय जायफोरनाखि बैसो जानाय बिमा आरो बिफा बैफोरनि फारसे एसेबो अननाय दिन्थियालासेनो बिसोरखौ गामियाव गालांनानै गावस्रा नोगोरावहाय ओ जेबो उसुबिदा गैयालासेनो रायजो जाहैनायखौ नुनो मोनसै।
औ थारैनो बेनि बेनिबो जानो मोनसे जेन'बा मा गोदो गोदो दानि आथिखाल गामियारि थासारिफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो गामिफोराव मोजां खायसे मोजां सोलों थाय लानो खाबु मोना जेनेबा गामिनि ओ फरायसालि बा माबा बिदि फसंथानफोराव मोजां फराय फराय जायबाबो सब गासै सुबुंफोरानो जेनेबा मोजां सोलोंथाइ लानो लुबैयो। आरो मोजाङै लुबैयो नङा होमबा बेखायनो बांसिनानो साबसिनखौ साबसिनखौ नागिरनानैहा खायसे खायसेया गुबुनाव फरायनो थायो जायनि जाहोनावहाय जों नखरनि न'खरखौ नागारनानै थांनो गोनां जायोना। औ बेबायाददि बेबायदिनो नि जाहोनावनो जोङो आथिखालाव बेफोरबायदि न'खरफोरखौ एसे एसे बायलांनाय इदि नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव न'खरा हारसिं जालांनाय बा जयेन फेमिलिनिफ्राय गावस्रानाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों गोबां नुनो मोनो ‌। आरो
नोंगौ नोंथां थारैनो बिथाङोबा आथिखालनि बे बिगियानारि मुगायावहाय बा मुलुगनङारि मुगायावहाय ओ गोदोनि समनि जे ओ फेमिलिनिफ्राय आथिखालनि सिंगोल फेमिलि बैफोरो साबसिन होननानै नोंथाङा सानोना?
औ औ बेराफारसें नायोब्लाथायथ' आंनि बायदिब्लाथ' मोननै मोननै न' खरखौबो आङो समानैनो प्रिफारेन्स होगोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि गोदोनि बायदि जयेन फेमिलियाबो जोंनि नोजोराव गोबां मोजांमोन होननानै आं सानो आरो आथिखालनिखौबो आं मोजां होननानै सानो ओ जाहोना जाहैबाय बेनो गोदोथ' सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयामोन नालाय बेखायनो बि ज' ज'यैनो बिदि गावनि गोसो बायदि थानो हायोमोन थानो थानो गां जायोमोन आरो माखासे खामानि मावानिफोर गोबां खामानि मावनानै थायोमोन आरो आथिखालावहाय खामानि सोलोंथाइनि बिथिं जौगानाय लोगो लोगोनो जों खामानिफोरखौ बारा इसेबां सम होनो हाला आरो बिनि थाखायनो जों गोबां सम जों खारफानानै खामानि मावनो गोनां जायो नालाय बेखायनो आंनि नोजोरावहाय ओम मोन मोननैबो न'खरानो समान ओ जयेनबाबो जोङो थानो हायो मोजाङै आरो सिंगोलबाबो जों मोजाङैनो थानो हायो आरो
थारैनो